हेलौ'
औ
अ नोंथां नोंथाङा मा मावगासिनो दं दायो
औ दं ओरैनो जिरायना
अ नोंथां बिदिब्ला ओरैनो दङब्ला दसे समजों सावरायनो थाखाय ओमफ्राय सम मोनगोन ना नोंथाङा
औ नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदा एबा टपिक लानानै जों सावरायनोसै नामा नोंथां
औ दे
औ जोङो दिनै दायो दान्दिसे समनि थाखाय दिनै ओ जोंनि बर' हारिमुनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनायखौ खौनो आयदा महरै लाना सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां।
औ बिदिब्ला आं एसे फोरमायग्रोसै। नङा होमबा नोंथां?
औ दे।
औ जोंनि बर' हारि एबा बर'नि हारिमुआव दानाय लुनाय एबा गाननाय जोमनाय होनोब्ला जों गुबैयैनो मिथिनो मोनो जे जोंनि बर' हारिनि गुबै गानग्रा जोमग्रा जिफोरा जादों दख'ना आर'नाय फास आ बिदिनो गामसा बे मोनथामखौ जों गुबै होनना मिनथियो। नङा होमबा नोंथां?
आव नंगौ।
औ बेफोरनि मादावनो जोंहा आ बेफोरखौ दा नाय लुनायनि थाखाय जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि आइजो माहारिया आ गावनो खुन्दुं इन्दिन इन्दि एम्फौ फिसिनानै इन्डि एम्फौनि फिथोब एबा बिनिफ्राय खुन्दुं लुनानै सोलिग्रा सि दाग्रास आइजो महरै जों मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ थारैनो जोंनि आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो इन्दि एम्फौनिस फ्रायस खुन्दुं लुनानै सि दानानै गावनो बै खुन्दुङाव गावनो गाबगानानै गोसोम गुफुर बबायदि गाबगानानै गावनो सि दाग्रामोन। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
थारैनो जोंनि आइजो माहारिया आ मिथिंगायारि सावगारि माखासे जेरै हाजोआ हाजो बेबायदिनो दिंखिया बेबायदिनो फारौ मेगन बायदि बायदि मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ जोंनि हिसानसालिनि सिफोराव समायना रमायनो एरखांनो हाग्रा आइजो होननानै जों मिथिगौ। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोंनि ओ दख'ना दख'नाफ्रावबो जों माखासे आगर एरनाय नुनो मोनो। हाजो आग गर फारौ मेगन बेबायदिनो बायदि बायदि खासि हााइ बायदि बायदि आगर एरनाय खौ जों नुनो मोनो आरो। थिग बेबायदिनो जोंनि जोंनि आइजोफोरा बा जोंनि आ बर' सुबुं माहारिया गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ गावनो गावनि आखाइजोंनो दायै लुयै गानोमोन आरो सि जोमफोरखौ ओ गा दायोमोन होननानै जों मिथिनो मोनो। नाथाय ओं मानो होनबा गोदोनि समाव जोंनि गासैबो बर' न'खरावनो न'खर न'खर हिसानसालि दंमोन होननानै जों मिथिनो मोनो आरो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ आ जोंनि ओ बर' आइजोफोरा गानग्रा जोमग्रा सि जोम दानायाव गो गोबां आखा फाखामोन आरो। खोनादों खोनानो बिजाबफोराव मोनोदि जोङो जोंनि बर' आइजोफोरनि गेजेराव जाय आइजोफोरा सि दानो रोङामोन बिथांमोनखौलायनो गोदोनि समावहा सासे सेंग्राया हाबा खालामामोनबा आबै बै सिख्लाया आदुंगारि जानानै थानांगौमोन होननानै जों मिथिनो मोनो आरो जाय जायनि थाखाय जोंनि बर' आइजोफोरा सि दानायाव गावखौनो मुखुब खालामोमोन आरो सि जेरैखि जाया सि दानो सोलोंनानै गावनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनायखौ दानाय लुनायाव आख्रा फाखाखौ जेरैखि जाया दिन्थियोमोन होननानै जों मिथिनो मोनो
औ
औ लोगोसेनो ओ गोदान जेब्ला आइजो आइजोफोरा सि दाजेनो अब्ला गासैबोथ' खेबसेयनो रोंखाया नङा होमबा नोंथां बिथां बिथांमोना जेब्ला सोलोंजेनो बिथांमोननि दा जेननाय एबा सोलोंजेननाय सिनि मुङानो जादों सालामाथा सि जाय आगर गैया एबा मोजाङै जाफुंजोबा बेयो सिगु होननानै। सालामाथासि होननानै जों मिथिगौ आरो
औ
औ थिग बे रोखोमैनो आइजोफोरा जोंनि गोदोनि समाव जेब्ला दावहा नांनो थाङोमोन अब्ला सरसेनि गेजेरावनो आरनाय आर'नाइफोरखौ दानानै दावहारुफोरनो मान बावनाय बे हुदाया सिगां समाव दंमोन होनना जों बिजाब फावबो मोननो हादों आरो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
आरो गामसाफोराबो जोंना गामसाफोरखौबो गावनि फिसाइनि थाखाय गुबुननिफ्राय लाबोलासिनो गामसाफोरखौ गावनो दानानै गावनो गाब गानानै बै सिफोरखौ दानानै फिसायनो होयोमोन थिग बेबायदिनो नाथाय दिनैनि समाव जों नायोब्ला नुनो मोनो जे गोबां आइजोफ्रानो सि दानायखौ सि दाया दायालाबासिनो ओ गुबुनारिफोरनि अइभिंफोराव दानाय सिफोरखौ बायनानै गाननाय नुसै आरो औ बेबायदिनो दख'नाफोरखौबो जों गाव गावनि आखाइजों दानाय दख'नाफोरखौ जों दानि न'आव गोबां खम नुनो मोनसै आरो जेराव दख'नाफोरल' नङा आर'नाइफोराबो गोबां। रोखोम रोखोम गाबनि ओंखारदों रोखोम रोखोम आगरनि ओंखारदों थिग। नाथाय बेनि गेजेरावबो गाव दानाय आरनायफोरा गोबां। खम माने जोंनि बर' न'खराव दानाय आर'नाइ सिफोरा गोबां खम नुजाफैबाय आरो जोंनि गेजेराव नङा होमबा नोंथां औ दिन दिनैबो जों नुनो मोनो जे हाथाय बाजारफोराव ओ बै गुबुनारि लाबोनाय गुबुननि अयभिंफोरनिफ्राय लाबोनाय सिफ फोरनि गेजेराव नाथाय दिनैबो नुनो मोन जे आखाइजों दानाय सिफोर जेनेबा बर' न'खरा दानानै फाननो हरनाय बा बि मा होनगोन बिहा हाथाय बाजाराव हरनाय फाननो लाबोनाय बै सिफोरा ओ बै अयबिंफोरनिफ्राय लाबोनाय सिफोरनिफ्राय गोबां बेसेन गोसासिन जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ जायनि जाहोनाव आरो बै सिफोरखौ बायग्रा सुबुंफोराबो गोबां दं जे जेसेबांखि बेसेननि जाया मानो। बे सिफोरखौ जोंनि सुबुंफोरा बायगोन खि बायगोन आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। अब्ला नोंथाङाबो माखासे बर'नि दानाय लुनायनि सोमोन्दै माखासे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ जों सि दानाय होनोब्लाथ' ओ सि दानाय होनोब्लाथ' जों जेरैबायदि हिसान सानबा आगोलावथ' जों बयबो सिखो दाखायोमोन आरो जाय मानसिया बिदिनो सि दानो रोङा बेखौ हाबा जायासो मानेबा सेंग्रा रा लाङा बिदिसोमोन माने फरायनाय जों नङामोन आरो आगोलहाय बिदिनो सि दानाय बा मावनाय दांनाय दसोमोन
औ
बे नङाब्ला आदुंगारि जाना थानांगोन होननानै जों फरायनो मोन्दों बिदि बिजाबाव जोंथ' नुवा औ दानि दिनावथ' आरो रावबो सि बेखौनो औ जेखौनो दानो रोंखाया आरो दायाबो गासैबो मिसिं जाजोब्बाय आगोलाव बिदिनो खुवालखुसि सि दानायबो दं दाबो दं थेवबो माने थाब जाजानो लुगैयो नालाय बिदिनो दानाय हियाथ' बुहुद सानथाम सानब्रै जायो गांसेयावनो बा दख'ना बा आर'नाइ आर'नाइ दानायावाथ' आरो बांद्राय माने बिबार ग जाखा नालाय बियो माने गोबाव सम लायो आरो
ओं हा
औ बिदिनो गामसा औ औ औ आगरजों बुंफबनाय बिनि थाखाय गामसाफ्राथ' सानसेयाव हायो बिदिनो दाबाय थायोबा दख'नाखौ बाहायो आरो लांगाया एसे गोबाव जालायगोन साननैसो लागोन माने दख'ना लानानानै दख'ना माने गुवार बा बिदिनो हाया थाबनो औ आरो दानि दिनावथ' बिदि मेसें नालाय माने दसेनो जाखायो आरो मेसेंफोराव
औ औ
औ जों खुन्दुंखौ लाथा एम्फौनि फिथोबनिफ्राय जों दिहुनो
ओं नंगौ
बिनिफ्रायनो जों माने हिसानखौ सोंनानै बिदिनो हिसान सोंनायाव बायदि बायदि नांगौ आरो आं दानो मोनाखै बिदिनो बांद्राय मोनथिया आरो।
ओं। माने जों बिजाबफ्रावल' मोनबोदों आरो नङा होमबा नोंथां औ।
फेराना रावबो
औ औ।
बिदिनो हिसान दानो थाखाय जेन्थोर मुस्रा माखु गान्दै औ मा बिदि नांगौ।
औं।
औ खुन्था मोनब्रै बिदिनो समान समान ज
जाय जायखौ साल खुन्था होननाय।
औ जायखौ साल खुन्था बुङो औ औ बिदि लायो। आरो जों खुन्दुंखौ जों बा खोनायो आरो बिदिनो। बां खुन्दुंखौ जोङो मासट्रास बिदि थायोना। मास्रास माथा बिदि औ मा
मायदि होनाय बायदि बायदि बायदि खुन्दुं थायो आरो नङा हा औ।
माइदि होनाय खुन्दुङा बांसिन मोजां जायो होनना बुंदों आरो ना?
ओं।
आरो बिदि सि दानायनिख्रुइ आरो बायनाय सिजों माने फाराग दं बायनाय। सिया एसे गोबा गोबा मोजां जाया आरो ना आरो जोंनि दानायहैया माने गाव दानाय नालाय एसे दाथ माने
औ माने बर' न'खरनि सि दानाया आङो। रोजासिन जायो आरो नङा होमबा नोंथां ओ मानो होनबा आखाइजों दानायनि थाखाय माने बेखौ नायजोर नायजि दानाय जायो नालाय।
औ औ नंगौ आरो बिबारफोराबो बिदिनो। समायना जायो माने ग्रा ग्राबाव आखिग्रोना लानानै बिदिनो एरखाङो आरो ना।
ओं नंगौ
जोंनि आगरफोराथ' औ आगर होनोब्लाथ' औ
नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दे होमबा।
औ दे।